नोंथांखौ सानजौफुनि गाहाय हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां अ नोंथां। औ नोंथाङा आंजों मा आयदा लाना सावरायनो सानदों सावरायजागोन नोंथां आं सम होनो हागोन
नोंथां आं नोंथांखौ ओरैबायदि मोनसे माबानि सायाव सावरायनो लानायदों माने आसामनि बिहु फोरबोनि बागै माने नोंथाङा एसे बेखेवनानै होनो हागोन नामा? सुंद'यै फोरमायथि ना
औ हागोन आसामावथ' मोनथाम भाहागोआव बि खो राननाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ ओ खाथ ओम जेरै मा मामोन नोंथां?
काथि बिहु काथि बिहु रङालि बिहु आरो भगालि बिहु
अ काथि बिहुआव जाय थ जों दा आं फोरमायलांनोसै नोंथांनो न'
औ नोंथां दे फोरमाय जागोन नोंथां
बिहुआवथ' जों ओ मोनथिनो मोनो गासैबोथ' माइ आबाद मावो नोंथां
औ नोंथां औ
जेब्ला फिथाइ जायो ओ मोनहां मोनहां खमाय जाहैयो नोंथां अब्ला जोङो नै बे काति बिहुआव बयबो न'खराव ओ आलारि बाथि लानानै माइ गेजेराव जोङो मोनसे गन थु नानै आलारि बाथिखौ गोजौ खालामनानै ओ थालिरखो जेब्ला थालिरनि नैबे उम थालिर बिफांनि फिसा फिसाफोरखौ दाननानै थुख्रा खालामनानै दोनो जाहाथे आलारि बाथिया थायो नङा होमबा नोंथां अ बेयाव थाव खाथि खाला ओरै खुन्दुं सुन्दुं होनानै लगायनानै खुलुमो मानो होनो खुलुमोब्ला बे जोंनि आबाद फोथारा औ आं उम आबाद फोथाराव जेने जोंनि आबाद फोथारा मोजाङै थायो बायदिसिना दाउ फोरा जाया आबादा गाज्रि जाया बोसोरै बोसोरै आबाद फोरा मोजाङैनो सोलियो मानो होनोबा जों आबादनि सायाव गामि ओनसोलाव सोनारनानै थायो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
अ थिग बेबायदिनो जों नैबे काति बिहुआव गाज्रि बुट बायदिसिना बाउनानै जों इसोरनाव बोर बिहरो जाहाथे जोंनि आबाद फोथारफोरा बोसोरै बोसोरै आ फस सल होयो जोंनो माइ फिथाइ होयो माइ आबादा मोजाङै जायो बेफोरनि थाखायनो जों ओ बोसोराव खेबसे काति बिहु फायनायखौ जोङो इसोरनियाव बोर बिहरनानै जोङो खुलुमनाय जायो थिख बेबायदिनो कात ति बिहुआ जोबलांनानै फायो रङालि बिहु जायखौ रंजालि बैसागो होनो बर'जों रंजालि बैसागुआव जों मा खालामो नोंथाङाथ' थारैनो मिथिगौ जानांगौ। गौ जोङो औ। जोंङो रंजालि बैसागुआव ओ रं जायो मोसायो मानो होनोबला बेफोरो जाबाय गोदान बोसोरनि मोनसे बरायनाय फोरबो रंजालि बैसागो आ आरो बे रंजालि बैसागोखौ जोङो मोननै बाहागोआवबो रानजाब बावो नोंथां फार्स्टआवनो जाहैबाय मोसौ फोरनि बैसागो नङा होनबा नों आरो इनि उनाव मानसि बैसागु मोसौनि बैसागुआवथ' बायदि बायदि खामानि मावनाय जायो जेरै जों मोसौखौ फुजियो मोसौआ मोजाङै थायो बेमार आजार जाया फिसा हो होथों होननानै बोर बियो आरो आनान गसायनायाव
औ नोंथां औ।
आरो गाइखेर मोनो मोनथों होननानैबो खुलुमनाय जाहरो आरो मोसौखौ जोङो हाखर दाबबा जाम्फै बायदिफ्राव जों बायदिसिना दैगिलेवा फिथाइ सामथायाइ लानानै लाव जा फानथाव जाफोरखौ खनै खनै बायदि गान खननानै मेथाइजों जों इसोरनियाव बोर बिखुना सारनानै जों होयो आरो मोसौखौ मोजाङै थुखैनानै फागा गोदान खानानै जोङो दुब्लियाव गांखो थानाय जायगायाव दोनानै दोनो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
फ्राय मोनथा मोनथाम रानबाय मोनसे बैसागुआ नोंथाङा मा होनदोंमोन बेखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायलां जे आं दा बुंलांबाय। काति बिहु रङाली बिहु आ काति बि हु रंजालि बैसागो बेफोरखौ बुंबाय आरो मोनसे बैसागुआ खौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला बिहुखौथ' जों मोनथाम बाहागोआव रानो न' आसामाव माने नोंथां बे मोनथाम बाहागोआव राननाय बे बिहुआनो जाहैबाय फार्स्टआवथ' काति बिहु काति बिहुयाव जाय आलारि बाथि फोजोंनाय जों नों नोंथाङा बुंलांखाबाय बेनि उनाव आरो रंजालि बैसागु थांबाय बेफोरबादिनो मोनसे बैसागुआ जाहैबाय भगालि बिहु आइ भगालि बिहु बेखौ माग बिहु होननानैबो मिथियो जाय जोंनि माइ आबाद बायदिसिना आबादफोरखौ मावखांनानै जाय हानाय टाइमाव बेखौ माने जानुवारि जानुवारिनि जि जिब्रै जिबा खालार बेनिफ्राय माने जानुवारि दानाव फालिनाय जायो आरो नोंथां। जानुवारि दामाव जायफोरा माइ हाखांनानै माइ हाखांना नै माइखौ माने माइब्रा जोसा बायदिसिना सब माइयानो ओंखारजोबनानै जोङो बेखौ नाखांजोबनानै बेफोरो बे मागोआ बै मागो दिनाव माने मोनहैयो आरो नोंथां जायखौ जोङो बै माइ गायनानै मोननाय माइब्रा बायदिसिनाफोर जोङो बेफोरबायदिनो सौनानै माइरं खालामनानै बेफोरबायदिनो जोङो जानाय आरिनाय फिथा उनु सावनाय माने फैयो आरो नोंथां जेराव जों फिथा सावनानै ब फिथा लारु फिथा एनथाब फिथा बिदिनो उह मोसौ थापिलि फि था बायदिसिना फिथा बानायनानै जों माने जायो बयनियावबो बयनियावबो माने बयबो माने न'खरफ्रोमबो फि था देनानै बयबो जालायो लोंलायो रंजालायो नोंथां बेफोरबायदिनो बयहाबो माने न'खर न'खर बेदर बायदिसिना जानानै माने रंजायो नोंथां बै समाव माने आलासि उनु लिंहरलायो बैनि न'खराव बैनि थांलायनानै बेफोरबायदिनो मागो दमासियाव धुमधाम बयबो माने जानाय लोंनाय जायो बिनि अखानायै आरो जाखांनाय लों खांनायनि दिननि अखानायै जोङो जेला मागोनि जों भेलागुर सावनाय बेखौबो हाबाफारिखौ जोङो बे मागो दानाव बानायनाय जायो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो भेलागुर सावनाय हाबा हाबाफारिखौ माने मागो दानाव लानाय जायो नोंथां बे फोरबायदिनो औवाजों बानायनानै माइहुं रखम नाराजों लुनानै बेफोरबायदिनो जिगाबनि नारानि न' बानायनानै बेफोरबायदिनो बयबो रंजालायो अखानायै जों बयबो दुगैस्रां लोबस्रा जों इसे नेवार बयबो माने गोजां बोथोर दानाव माने भेलागुरखौ जमायै आबै आबौ गथ' गथाय जमायै जों इसोरनि नाम लानानै भेलागुर जायनाय जायो नोंथां बिनि बिनि उनाव मागो दाननि से खालार खालि जों बयखौबो माने गेदेर उन्दै सनमान लालायो जों उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ सिबियो खुलुमो बेफोरबादिनो अनलायनानै माने बयबो माने मागो फोरबोखौ मोजाङै मोजाङै फालियो मागो फोरबोआव बयबो माने मागो दाननि से खालाराव बयबो आबै आबौमोनखौ उन्दैफोरा खुलुमो बिमा बिफाफोरखौ खुलुमनानै बोर लायो नोंथां बेफोरबायाददिनो बयहाबो गावब गाव आलासि गोदान बायदिसिना आलासि गोदान आलासि दुमसि बायदिसिना जालायनानै बेफोरनो बादिनो रंजालायो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि मागो ओनसोलाव आलासि जालायनाय बेफोरबायदि बेलागुर सावनाय हुदा नोंसो नुफेरदों नामा नों थां
औ आं नुदों नोंथां नुफेरदों मानो होनोब्ला नोंथांनि बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो इदि मागोआव मागो दिनाव इदिनो खालामनाय जायो मागो दिनावथ' जोंनिया गोजां बोथोर जाहैया होमबा नोंथां गोबां गोजांनाय गोबां फुयाखोबो जागाफोरखौ नुलाया जायो बे समावनो जों फेलागुरबो सावनायखौ मोनथिखाबाय नोंथाङा दा बावैसो बुंलांदोंमोन ओ भेलागुरजों मानो थावो बेस जायो बाय ओ भेलागुरखौ जोङो मोनसे इसोर फुजिनाय नामावबो सावनाय जायो। मोनसे नेमखान्थिजों नों थां भेलागुरखौ जों माबायदि बानायो होनोब्ला जोङो खाथिनिनो जेब्ला जों माइ हाखांजोबनानै नारा थागोन जाय आबाद फोथार दुब्लिफ्राव नारा थागोन बेफोर नाराखौ जोङो जेंगायजों हुखेनफोरजों बुथुमो थुब्राय थुब्राय खालामनानै औवाजों जोङो ओ औवाखौ जोङो ओ खुन्था बायदि दाल दाल लाबनानै ओ हायाव फबना ओरै गल गथा खालामो सोरबा दस दालसो ओरै बेंखननाय खबो आरो गेजेराव मोनसे थंसे गोजौ गायो। जाहाथे जोंनि ओ नारानि लाबनाय जिगाबफोरा मोजाङै थायो। आरो बेयाव जों नारा खौ थुब्रायना लाबनायखौ लाबोना भेलागुरखौ जोङो बानायनाय जायो नोंथां। औवानि गेजेराव जोङो ओ जिगाबखौ सोसन होनानै बुंहोजोबो आरो औवाखौ जों खोबथे जोबनाय जायो बेनिफ्राय बेनिफ्राय जोङो जेखालि जों सावगोन बेखालि फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै आलारि बाथि लानानै लाइजु लाइफोराव लाना गय जरासे फाथै जरासे लानानै जों खुलुमस्रांनानै बयबो दुगैस्रां लोबस्रां फैना जों बयबो खुलुमस्रायनानै बे भेलागुरखौ सावनाय जायो आरो बयबो गोजां बोथोराव गोजां बोथोरखा नालाय बयबो सा सायनाय जायो गोबावसिमहालागै आरो भेलागुरा दुम दुम खामनानै औवानि जिहेथु जों औवा फबनाय औवाखौ जोङो खबो बे फोर औवाफोरा बेरनाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय आ रो ओ बेनिफ्राय आरो बेयो थांलायबाय भेलागुर सावनाय भेलागुर सावखांनानै जोङो ओ न'खरफ्राव बायदिसिना फिथा बानायो नालाय माइब्रानि फिथा थावनि फिथा एनथाब फिथा हुगुमा फिथा बेफोरखौ बयबो मोखां नायलायलायनोसै साहा लोंनानै बयबो जायो आरो आरो बयखौबो खुलुमस्रायो गोदोरफोरखौ बिमा बिफा बिदाफोरखौ बिब'फोरखौ बयखौबो जों खनमान लानायखौ नुनो मोनो नों
औ नोंथां नोंथां
आरो जि हेतु' जों बेफोरबायदि सोलिबोबाय थानाय नेम खानथिफोरखौ जों मोनबोबाय। बेनिखायनो आं नोंथांनो मिनथिनाय बायदि फोरमायबाय बिदिब्ला नोंथां जि खिथु जोंनि आसामाव फा ओ फालिनाय फोरबो मोनथाम फोरखौ जों सावरायखांबाय का ति बिहुफोरनि बागै ओ समा जेब्ला जाबाय दोनथ'नोसै नोंथां
गोजोनथों नोंथां
औ गोजोनथों